ओ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ बिदिब्ला नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथांनि गारांखौ खोनाफैनो मोनाखै नोंथां औ खोनादों ना? औ नोंथां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नों नोंथा कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां अ औ नोंथां खोदोंना
अ
हेल'
औ खोनादों
औ बिदिब्ला सानजौफुंनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय औ खोनादों नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां औ नोंथांखौ
औ बिदिब्ला बिदिब्ला नोंथांनिसिम बिदिब्ला नोंथांनि जे सानजौफुनि गोजोन गाहाम फामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना नो हैबाय नोंथां जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायना कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायनो हा हागोना?
औ सावरायनो हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंहा आबाद मावनाय ओ दा आङो एसे फोरमायना होग्रोनोसै नोंथांनो। औ आबाद मावनाय बुङोब्ला जोंहा दाथ' दै औ दाथ' थ' दैज्लां बोथोर जोंना बिदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बा जोंनि ओनसोलफोरावबो माइ आबादखौनो मावगासिनो मानो होनबा जोङो जोंनि गुबै जानाय आदारा ओंखाम ना बेनिखायनो जोङो माइ आबादखौ जोङो मावथारनांगौ मानो होनो जों मिथिना मोनोदि जोंनि गुजि जौखोन्दोयानो जोंहा ओंखाम जानानै थांना थायो बेनिखायनो जोङो ब गासिबो जोङो आबादारिफोरा जोंहा माइ आबादखौ मावो। बाद थिग बिब्दिनो जोंनि ओनसोलाव माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो बिदिनो गुबुन आबादफोरखौबो जों जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो गिबियावनो आं नोंथांनो माइ आबाद औ माइ आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायग्रोनोसै ओ जेरै जोंनो माइ गायनो थाखाय बा जोंनो गिबियावनो दुब्लि फोथार बा जोंनो खोथियानि गोनांथि जायो लोगोसे दैफोरनिबो थिग बिदिनो जोङो अखा हानाय आइस जागायजेननायनिफ्राय जोङो माइ आबादखौ मावजेनो आरो ओ जोंनो गिबियावनो खो खोथिया फोनो थाखाय जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो जोङो बै माइलिफोरखौ जोङो ब बहा मोनगोन होनना बुङोब्ला जोङो हाथाइ बाजारफोरावबो बायनानै मोनो एबा जोङो गोदो गाव गायखांनाय जेरै जोङो थांनाय बोसोरफोराव गायखांनाय माइफोरखौ जोङो दो ना लायो आरो जाय माइया जोंनिया मोजां एबा गोग्गो मोजां सि आरो बेखौ माइलिनि महरै थिग बेनि उनाव जोङो माइलिखौ फाथो औ नोंथां फाथोनि बस्थायावबो जोङो सोनानै जोङो दैयाव बिदिनो हरथाम बा हरब्रैनि थाखाय जोङो सोमनानै दोनो बेनि उनाव जोङो ओ बेखौ बोखांनानै हायाव लामस्रोनाय जायो आरो नोंथां हायाव लामस्रोनानै जोङो बेखौ थालिर बिलाइ बा बिदिनो थास' बिलाइफोरजों जोङो खोबना दोननांगौ बेनि उनाव जेब्ला बियो एसे दाजायनाय महर लायो अब्ला जों बेखौ खोथिया फोनो हानाय जायो। थिग बिब्दिनो जोङो गिबियावनो खोथिया थिलिखौ जोङो मोजाङै हेवना लाग्रोनांगौ हाब्रु गल' गल' जाजासे। आलि सालि ओ खोना लानांगौ आलि दानना लानांगौ लोगोसे जेसेबां जखानि दै नांगौ जों एसेबां लाखिनो नांगौ जोङो गोदो नुनो मोनोमो जोंना गोदो आबै आबौमोननि समाव जोंना मोसौ बा नां नांगोलजों जोंनिया हाल हेवोमोन नाथाय नाथाय जोंनिया दा गोनोखो मुगा बा बिगियाननि जुग बेनिखायनो जोंहा गासै मिसिंनि लहा लख' ओंखार जोबबाय जेरै जोंना टेक्टर टेक्टर जोंनो मारा नानाय टेक्टर जोंनो माइ गायनाय आलि दाननाय गासिबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
नाथाय जों आथिखालाव जोङा समनिबो आं खाल बेनिखायनो आरो मालाबा जोंनिया अखाया थाब हायो मालाबा गोबाव हायो बे दैनि आंखालनि थाखाय थाखायबो जोङो बिदिनो हाखु दाखु माइफोरखौबो जोङो गायनो गोनां जायो। थिग बिब्दिनो जोङो औ खोथियाखौ जोङो ओ बे माइलिखौ जों जायखि जाया खादायाव लानानै जोङो सास्रो सास्रो फोनाय जायो आरो नोंथां औ बेनि उनाव जोङो बेयाव जोङो खोथिया थिलियाव खायफाबा बेरा होयो। बा खायफाया औवानि बेरा जेरै ओ खायफाया जोङा बायनानै मोननाय नेटनि बेराफोरखौबो जोङो होनाय नुयो। मानो होनोब्ला जोंनिया दैज्लां बोथोराव मोसौ बोरमाफोरा गोबां उदां जायो जेरै दुब्लिफोरा दैजों बुंफ बुंफबनाय लोगोसे हालेवनाय बिदिनो आदारनि आंखालनि थाखाय औ बेनिखायनो जोङो मोन बोरमा मोसौनि बा दाउसिन दाउलाफोरनिफ्राय जोङो खोथियाखौ रैखा होनो थाखाय जोङो बेराफोरखौ होना लाखिनाय जायो नोंथां। खोनादोंना? बेनि उनाव औ बेनि उनाव जोङो लोगोसे जेब्ला खोथिया जोंना लावबोगोन बिदिनो ओ नैजिबा बा थामजि साननि उनाव बिनि उनाव जोङो बेखौ माइ गायनो हानाय जायो। थिग बिब्दिनो जोङो माइ दुब्लिखौबो जोङो आलि सालि दानना लानानै बेनि उनाव ट्रेक्टर जोंनो जोङो मोजाङै एवना लाना जोङो माइखौ गायनो हायो आरो नोंथां। नाथाय जोङो आथिखालाव मोनसे फाराग खौ नुनो मोनो गोदो जोंनिया मा जाहैबाय जोंनिया गोदो आइजोफोरा जोंना बिदिनो माइ गायनाय समाव जोंनो बदल गायोमो होनबा जोंना बिदिनो सावरि इ जायोमोन आरो नोंथां नाथाय जोंना आइजोफोरा दा सानाव जोंहा रां रुफ औ रां रुफा लानानै जोंहा माइ गायनो थाङो मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो दा समाव जोंहा गासै मुवा बेसादफोरानो जोंहा बेसेन गोसा नालाय बेनिखायनो जोंनो रांनि गोनांथि जायो बेनिखावनो दायनि आइजो फोरा दा जुगनि आइजोफोरा जोंहा रां लानानै जोंहा माइ गायो। ओ थिग बिदिनो जोंहा माइखौ गाय खांनायनि उनाव जोङो मोनसे नेम दंबयो जोंनो जेरै हालजांख्रा बुङो। औ बे हालजांख्रायाव जोङो माइ दुबुलि फोथार खनायाव बा जा सा सानजा खनायाव जोङो माइ बाख्रि गायनाय जायो लोगोसेनो जोङो न'आव जोङो माइनाव महरै जोङो लाना फैनाय नाय जायो बै सानखालि जेब्ला जोंनिया हाल जांख्रा जायो जोंनिया बर' समाजाव दङ' जोंना ना बिदिनो बै दिखालि जोंना जानाय जों लोंनाया जोंहा बेदर फिसाजों लोगोसे जोंहा ओ बिदिनो माइब्रानि जौ बिदिबो लोंनाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
मोनसे नेमखान्थिबो दंबयो जोंना हाब्रु फोननाय। जोंनि ओनसोलाव बिदि हाल जांख्रायाव जोंना न'खर नि मानसिफोरखौ बा गायनाय मानसि सुबुंजोंनो जोंना हाब्रु फोनलायो आरो ना थिग बिब्दिनो जोंना हाल दांख्राया जोबलाङोबा माइ गायनाय समा बिदिनो जोब ना थाङो। बेनि उनाव जोङो माइखौ हाना लाबोनानै न'आव जोङो टेक्टरजोंनो नानानै जों बेखौ मोजाङै जावस्रानानै बा मोजाङै जोङो दुब ओ भाग बा ख्रि एबा जोङो दुलिफोराव सोना दोननाय जायो मानो होनोबा जोङो बेखौ सम सम दिहुननासो जोङो सौनानै जायो नालाय बेनिखायनो जोङो गोबाव समनि दोनथुमनायनि थाखाय जों बिदि दि दोननाय जायो आरो नोंथां। नंगौ ना?
नंगौ
बेनि उनाव जोङो बिदिनो जोङो दुबु मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगो बिदिनो मेसेंनि आबा आ बायदिसिना आबाद मावनाय जायो जेरै जोङो बेसर, मथर, सबाय, फुल कबि बान्दा कबि अलकबि लोगोसेनो जों न'खर न'खरबो नुयो जोंहा लाइ लाफाया जोंनिया आरो ना दा सोरनिया लाइ लाफा जोङो जेसां खिनि हायो जोङो बिदिनो मेसेंनि आबाद मावो आरो जोङो एसे एनैबो खौबो जोङो फाननानै जोङो रां बुथुमनो हायो फालांगि महरै। बेनि अनगायैबो जोङो दैज्लांनि आबाद बुङोब्ला राङालाव फानिलाव जोङो बैफोर फालेव औ जिंखा जोङो ओ भेन्दि बैफोर आबादफोरखौबो जोङो मावनो हायो आरो नोंथां बा जोंनि ओनसोलाव मावनाय जायो बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव दासान्दै मा मा आबाद मावगासिनोबा बिदिनो मा आबादफोर मावनाय जायो नोंथां? औ
औ हागोन हागोन नोंथा
ओ
थ' जेबायदिहै माइ गायनायनि सोमोन्दै फोरमायलांबाय जोंथि बो माइ बायदिनो हिसाबै माने बेबायदिनो बाङाय एखेे गायनाय जायो आरोना। ओमफ्राय दानिया माइ गायनायनियाव मोनसे मोनसे नेम ओंखारबावदों जे गुथिया डाइरेक्ट माइखौ माइखौ फोनानैहाय ओमफ्रायो माने गोथिया बनाया लाफानो डायरेक्ट माइलिखौहाय दुब्लि एबा फोथाराव फोथाराव डायरेक्ट गारनानै होयो आरोना। माने इखौ गोथिया बनायबावला बिदिनो डाइरेक्ट माइखौ नोंथां मोनिथिंबो गारदों जानांगौ
औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो गायनायबो नुनो मोनो आंबो जोंनि ओनसोलाव औ
औ अ बिदिनो गायो ओमफ्राय बाखियाथ नोंथांमोननिथिं मारै गायो मारै गायदों होनदों फोरमायनाय नोंथाङा बिदिनो गायफ्रामो थ' आङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनि जोंनिथिं जोंनि नैबे ओनसोलथिं मा मा आबादनि खेथि खालामनाय जायो मा मा आबाद मावनाय जायो बेखौ थ' आबाद होनोब्लाथ' जोंनि गासै मा हारिफोरा आबादखौ मावफ्रामो थ' आबाद होनोब्लाथ' थांना थानायनि गुदि मोनसे राहा बियो आरो बे औ बे आबाद नि जोलैनो जोङो गोबां माने बिदि फालांगिफोरबो खालामनो हायो जोंनिथिं गोबाङानो बे बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो जेरै सबाय फान्थाव आलु ओमफाय माइ
औ
फानलु गोबां गोबांनि बिदिनो आबाद मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय दा आं नोंथां थारुनखौ माबायदिहाय माने खेथि खालामो
औ नंगौ नोंथा औ
औ
औ नोंथां नंगौ
अ अ अ
औ औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां थारैनो औ औ नंगौ औ नंगौ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय जोंनि सावरायनायखौ जों एसेयावनो लाखिथ'नोसै नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय